ओइ नोंथां
औ खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादों
औ
नै मोनाबिलिनि ओरैनो बेरायग्लांनानै दं आं दा नोंथांङालाय मा थो मावदों?
हा
नोंथांङालाय माथो मावदों?
आंबो बेलासिनि ओरैनो नै थाबायलाबायदों लामाथिं बेरायलाबायदों आं एसे
औ नोंथांमोनथिंथ' बेरायनो नोंथांमोनथिंथ' बेरायनो बिराद मोजां खोमा ना जायगाफ्रा?
मोजां बेरायनो जायगाया बिदिनो मोजां गु सु बार स्रो स्रो बेलासियाव लामा लामा
औ
बेरायनो
औ
ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोन दहायलाय?
जोंनाथ' ओंख्रिया अमा बेदरसोमोन ओमफ्राय बिदिनो दालि
अमा बेदर दालि
औ ओमफ्राय बहल आलु लाब्रा दं आरो।
ओमफ्राय सोर सङा?
अमा बेदराथ' जोंनो संनानै जाबाय जोंनो बायनानै बाजारनिफ्राय लायनानै जाबाय आरो ओमफ्राय माखा खासेयाबो जों बेबो जोंबो संनाय आरो जयैनो
उम
औ ओमफाय नोंथांमोनहा दा माथो ओंख्रैमोन?
जोंना जोंनाथ' ओ दाउ बयलार
ओम
फाजा ओमफायो फटल फाजाबो दं ओमफायो माबा मा होनोमोनलाय सयाबिनजों आलु ओमफ्रायो इस्कस लाब्रा आरोखि ना ज' लागायनानै संनाय
नोंथांनि ओंख्रिया माथो हाबानि बायदिसो
आंनि ओंख्रियाथ' हाबानि बायदि बिदिनो बुरजा बुरजा संनानै जाखायो आं हारसिंसो ना आङो जोंनि मावख'आव जोंनि मावख'आवनो संनानै जायो आङो
अ नोंथाङा दाबो मावख'आवनो थायो नामा
आं दाबो मावख'आवनो थायो दाथ' हर हरावथ' मावख'आव उन्दुनायानो जाया आं खामानियावसो फैयो नालाय खामानियावसो उन्दुफैनाय जायो
अ ओरैनो सानावल' थानाय
सानाव थानाय जायो सानाव उन्दुयो आं संबाय जाबाय आरो माखासेखौ लानानै फैबाय आरो बिदिनो मोनानि जानाय खाजाखौ लानानैसो फैयो आं
अ जा खामानि मावनाय जायगायावसो जाहैयो नामा
अ खामानि मावनाय जायगायावसो जाफैयो आं बिदिनो बिगोमा थांखांनायनि उनाव मा होनोमोनलाय दाइन रिंगा दाइन मा होनोमोनलाय थामजि रिंगासोआव जाबाय आरो
औ।
ओमफाय। नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो जानो नोंनि साबसिन ओंख्रि ओ।
औ ओंख्रिया।
औ।
आंथ' बांसिनानो अनलाय अनला बिदिनो अनलाजों दाउ अनला मेवाइ बेफोरबायदिखौनो गोथावसिन मोनो।
औ नारजि अमाखौ गोथाव मोनगोन ना मोना नोंथाङा
औ गोथाव मोनो औ ओमफ्राय गोथाव मोनो नाथाय आङो दोनैसिमबो संनानै जाफेराखै आरो आइ संनायखौ जादों।
औ होनबा नोंथाङा आंथ' बिराद मोजां मोनो अनलाजों नारजिजोंखौ।
अ। आरै ना। अनलाजों नारजि अनलाजों नारजि ना
अनलाजों। हेलौ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां।
लौ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ बोरै सङो मिथियोना?
नों मिथियो नोंथां नों मिथिया होमबाना सं संनानै जा फिननो रोङाखैना नों?
ओ आं मिनथियाना। संनायखौ बोरै सङो माने जाग्रा।
नोंनो इसे फोरमायसै आं गिबियाव नारजियाथ' फाथोनिफ्राय जायो गिबियाव फाथो फाथो मैगंखौ खाबाय खानानै फोरानबाय। फोराननायनि उनाव रानबाथाय बिलाइआ रानबाथाय बेखौनो नारजि सङो आरो संनाया जाहैबाय गिबि गिबियाव माबा ओ दैजों। खारैजों रुग्रोबाय रुग्रोनायनि उनाव बेयो माबाया नारजिया रुइबाथाय साबाय आरोना सानायनि उनाव नोङो माजों संनो दाउजों संनो ना बेदरजों संनो ना अमाजों संनो बेखौ नोङो बेदरखौ संनानै एवनानै आलदा एव गुबुन एवनानै संनानै आराम माबायाव नारजियाव। ज' होसनबाय आरोखि ना। होस'ननायनि उनाव गोबाव गोदौहोबाय। गोदौहोनायनि उनाव मोनबाथाय नारजि जाबाय आरो ना। बेखौनो जाबाय।
औ बिदि बिदि संनानै मोनहोनो हायो आरोना।
संनानै मोनहोनो
ओमफ्राय बे अनला आरो मेवाइखौलाय माबोरै सङो सङो नोंथां?
अनला मेवायाथ मेवायाथ' जाहैबाय औवानिफ्राय मोनोना। औवा ओ गोरलै खिलिजेननाय
मा जोङो बांसिन नोंथां मा औवानिखौ जायो जों?
जोंथ' बांसिन औवा बुरखा औवा गिदिर जातखौ जों बांसिन जायो। औवा फिसा फिसा गुबै औवा गुबैखौ जोङो बेनिखौ बांद्राय जाया बिनिया एसे गोखा मोनजायोनो। आखायनो जों बे औवा बुरखा गिदिर गिदिर बेखौ माने बिनि खिलिजेनन्नाय बिथ'खौ जोङो दानस'नानै हानानै जायो आरोना।
अ बियो गोथाव जायो नामा बेरादनो नोंथां?
बिथ' बे गोथावसिन जायो जाहैबाय। बियो औवा बुरखानिया गोथ- थावसिन जायो
औ
बे अनलाजों संबा बिदिनो बिराद सुमु थायोना बियो बे सुमुआ बिराद जोयो बिनिया बे माबानिया औवा बुरखानिया दा नोंथाङा माब्रै सङो होननानै सोंदों ना अनला मेवाइखौ
औ औ औ
औ दा अनला मेवाइखौ गिबियाव अनलायाथ गिबियाव माइरंनिफ्राय जायो दा माइरंखौ अन उनग्रोयो जोङो अन दोखो दोखो दुफु दुफु बेयाव उन्नानै गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ दै माबाबाय मा होनोमोलाय औवा मेवाइखौ जोङो थाव संख्रि बानलु सेरनानै माने होसननानै एवबाय एवनायनि उनाव एसे माबाखौ आराम औवा मेवाइखौ एवनायनि उनाव एवखांनानै दै होबाय आरो दै होबाय होनानै जोङो दै होखांनायनि उनाव जेब्ला ग्लौ ग्लौ गोदौवो खारै हरबाय खारै हरनायनि उनाव जोङो अनखौ लासै लासै लासै लासै सारनानै गोदौनायाव होबाय आरोना दा होनायनि उनाव बेनो आराम अनला जाबाय आरोखि ओमफाय बेखौ गोदौहोखांनायनि उनाव मोनबाथाय बेखौनो जाबाय आरोना अनलाखौ संनाया बेबायदि आरो बे बे बे रोखोमै अनलाखौ सं संनांगौ होमबा गोथाव जायो आरोना बिदिनो अनलायाथ औवा मेवाइजोंल गोथाव जाया बियो अनलाया बेदरफोरजोंबो गोथाव जायो अमाजोंबो जाजायो दाउजोंबो जाजायो
मलाजोंबो मोनजाबाय माथो आं मुलाजोंबो मोनजाबाय माथ
औ मुला जोंबो बिराद गोथाव जायो
औ आलु सोरबा सोरबा आलुबो होयो मुलाबो होयो
औ आलु मुला गोथाव गासिबो गोथाव मथा मथि संनो रोंबा औ
ओमफ्राय नाफामखौ बोरै बानायो बेबोथ' बर'नि मोनसे नागार हायै
खाजा औ जाग्रा खाजा दा नाफामाथ' थ' गिबियाव नाफामाथ' माबानिफ्राय जायो जाहैबाय नानिफ्राय जायो
अ नानि ना फिसा ना ना गिदिर नायालाय
मावा होननाय फिसा फिसा फिथिख्रि फिसा फिसाखौ जों औ दा बे फिथिख्रि फिसा फिसाखौ जोङो फोरानबाय फोराननायनि उनाव गोरान जाबाथाय जोङो बेखौ मा होनोमोनलाय औवा हासुङाव माबानानै उह औवा हासुङाव थुम थुम नारसो नारसो माबानानै देग्लिनानै सोबाय आरो जोङो ना दा बिदिनो नों जेसेबां गोबाव दोनगोन बे औवा मेवाइ सिङाव बियो आराम मोजांसिन जागोन आरो ना गोथावसिन मोदोमगोन बे बे ना फामा दा बेबायदि आरो बिदि नोङो नाखौ फोराननायनि उनाव रानखांबाथाय बेखौ देग्लिबाय देग्लिनानै जोङो औवा हासुङाव सोबाय आरोना औवा हासुङाव सोबाय सोनायनि उनाव बेखौ जोङो गोबाव दोनबाय बिदिनो नों जेसेबां गोबाव दोननो हायो बियो मोजांसिन जायो आरोना। ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो जेब्ला जानोसै अब्ला मोजां जाबाय बेयो जानोसै होनबा जोङो थाव संख्रि बानलु होनानै आराम एवनानै जाबाय आरोना बिराद गोथाव मोदोमनाय मोनो आरो बेखौ जोङो दा बे बिराद गोथाव आरोना जाग्रा। खाजाआरि नाफामा
थारैनो नोंथां। ओ मा होनोमोनलाय बेखौ नाफामखौ जों मा मा रोखोमै जानो हायो।
नाफामखौथ' जोङो संनाया बिदिनो जों बाथोन महराव संनानै जानो हायो ओमफ्राय दस्रा दस्रा ओंख्रियावबोे होदेरनो हायो जोङो। बिदिनो माबायावबो हो होनो हायो जोङो जेनेबा आलु लाब्राफोर माबाफोरजों संला दस्रा मैगंफोरजों संबाबो जों नाफामखौ एफा एफा होदेरनो हायो। मोदोमनायनि थाखाय आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ' बिनि गुबै महरखौ जानांगौबाथ' जोङो बेखौ जों बाथोन बाथोन महरावनो संख्रि बानलु ज्रोम होनानै जोङो बाथोनाव जायो आरोखि ना बेखौ बाथोन जेब्ला जों ओंखाम जायो अब्ला जोङो आराम जानो हाबाय बेखौ सोला सोला जानो हाबाय आरो।
गोथाव मोनजायो बिराद
गोथाव मोनजायो ओं मा होनो नोंथां औ गोथाव मोनजायो बिराद गोथाव जायो। खाम बुरजा बुरजा जानो हायो आ दा बे जों औ। औ नोंथाङा जाफेराखै नामा? ना जा-जाखांबाय? औ औ नोंथां।
माने आं बिनो थावनायखौ गोदोहाय ओ ओन्दैयावसो मोनजादोंमोन।
औ।
माने ओं खायनो बावलायलांबाय आरो आरोना।
उम दाथ' नों मोनजाथार मोनजाथ'वाखै नोंथाङा? गोबाव जाबाय। नारजिखौ आं ओन्दैयाव जादो माबाखौ नाफामखौसो आं ओन्दैयाव जादोंमोन आमफाय दा गोबाव जाबाय आंबो जायैया नैबे सेंग्रा समाव आरो। आमफाय बिद दिनो मोनथियो नाफामा बोरै जायो बो रै बानायो बोरै जायो बेखौ आं मोन सिबो आरो
नोंथां।
औ नोंथां।
टाइमा जाबाय खोमा जोंनाबो ना?
औ दे समा जाबाय दोनथनसै होमबा नोंथां।
औ दे दे दे।
दे नोंथां।